अ नोंथां औ औ अ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासि हरग्रोननाय जाबाय नोंथां औ ओ दा नोंथां नोंथांजों एसे ओ बेसेन गोसा एबा ओ सावरायनो गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होनासो फनखौ हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोनबा?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां मानि सायाव सावरायनो
ओ नोंथां सुबुंनि जिउआव दावबायनो थांनाया मानो गोनांथार आरो दावबायनो थाङोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनाय गुवारै
औ नोंथां दावबायनाय ना दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा
बा‌ बेरायहैनाय
गावनि जिउखौ बा गावनि गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय दावबायनायाबो जानो हागौ आरो मा मोनसेया
मोनसेया
मोनसे गोनांथार आयदानि थाखाय बा गोनांथार
दावबायनाय बायनाय होननानै बेरायनाय गेलेनायै माखासे जानो हायो जेरै जोङो
रंजानो थाखाय दावबायहैनाय
बा
जोंहा लोगोफोरजों बा दावबायहैनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो सोलोंथायारि दावबायहैनाय आरो नोंथां दा जोंहा बे
जोंहा बेफोरो दावबायहैनायानो जाहैबाय जोंहा सुबुंनि जिउआव माखासे गोनां जानाय आरो दाव सुबुंङा आरो दावबायनायनि गेजेरजों बेनो जाहैबाय जङो जों गोसो
बा जोंनि साननायखौ जोङो सान
जोङो साखि खालामनो थाखाय जोङो दावबाय हैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे मोनसे माने बाथ्रा
बे बै दाबसे जायगानि सोमोन्दै बा बागै जोङो मोनथिनो थाखाय जोङो दावबायहैनो हायो आरोना नोंथां दा औ बे दावबायनायखौ जोंहा गोनांथार आयदा हिसाबै जोंहा दा सोलोंथाइ आयदायावबो जोंहा थिसननायखौ नुबाय मानो होननानै बुङोब्ला दावबायनाय दावबायनायनि जोहै जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरोना नोंथां जोङो
मा जोङो सोलोंथाइ आयदानि सायाव सावरायग्रोनोसै दा सोलोंथायारि दावबायनाया जाहैबाय बबेबा मोनसे फरायसालि स्कुल बा कलेज फोरनि फरायसाफोरा बै दाबसे जायगायाव थांनानै बै दाबसे जायगानि आबहावायारि मिथिंगायारि आरो ओनसोलनि सोमोन्दै आरो बै ओनसोलनियाव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय आरो सुबुं फोरनि सोमोन्दै गोदान बाथ्रा मिथिनो बा मिथिनो मोनै बाथ्राखौ जों सोलोंनो थाखाय
दावबायनाय दावबायहैयो आरोना ओमफाय बे दावबायनायनि ओंथियानो जाहैबाय बेनो बै बै ओनसोलनि ओनसोलनि
सोमोन्दै सोलोंनानै फैनाय दा जोङो सुबुं माहारि बा फरायसाफोरा
मोनसे फरायसा फरायबाय थानानै माने गासिबो गोनां जानाय आयदाफोरखौ बुथुमनानै लानो हाया आरोना नोंथां जोङो बिजाबजोंल'
फरायसा हिसाबै जों बिजाबनिल' सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा जानाय नङा
बिदिनो
बिजाबजों लोगोसे जोंहा माखासे मिथिनो गोनां आवट नलेज बा बाहेरानि
गोबां खोथा जोङो मिथिनानै लानांगौ आरो बेनिखायनो दा आथिखालनि मुगायाव बेलायावहाय नाय जादों दा
बे दावबायनायजों लोगोसे जोंहा फरायसाफोरा बाहेरानि गोनां खोथाजों लोगोसे जाय जायगायाव दावबायहैदों बै जायगानि मिथिंगायारिनि सोमोन्दै आरो आबहावानि सोमोन्दै जोंहा
गोबां खोथा मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बै जायगायावहाय सुबुंफोरा माबादि जिउ
खुङो मा खालामनानै जिउ खुङो माबायदि राहायै जिउ खुङो बिसोर्रा थांनानै थानायाव माबाफोर हेंथा दङ नामा बा थांनानै थानायाव गोब्राब जायो नामा? आरो बै जायगायाव माबोरै गोरोबनानै थायो?
गोरोबनानै थानो हायो बैफोरनि सोमोन्दै गोनां गोनां बाथ्रा मिथिनो हायो।
जोंहा फरायसाफ्रा दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हायो आरोना नोंथां। औ दा बिनि उनावहाय जोंहा दंबावो लावखार ओंखाम जानो थाखाय दावबायनाय। बे लावखार ओंखाम जानो थाखाय दावबायनाया जाहैबाय जोंहा
बिदिनो गोदान बोसोर बा बबेबा मोनसे समावहाय माब्लाबा
फोरबो हिसाबै जोङो बे लावखार ओंखाम जानाय फोरबोखौओ दावबायनाय फोरबोखौहाय
ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां बिनि गाहाइ जाहोनानो‌ जाहैबाय जोंहा
ओ रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो जायगायावनो रंजानायनि सोलायै जोङो गुबुन जायगायाव थां रंजा होयोब्ला जोंहा गोसोआ मानिे साबसिनै गोजोननाय लानो हायो बै
बै फिथाइनि थाखाय जोंहा ओ दावबायनाय नुनो मोनो।
थाङो आरोना नोंथां। दा बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा न'खरजों बा लोगोफोरजों जायगा दावबायनाय। दा बिनि गाहाय जाहोन ओ माने गाहाय जाहोनानो जाबाय जोङो गावनि गोसोखौ
बा साननायखौ ओ माखासे
ओ गोनो गोथो जानाय बा ओ मा गोब्राब साननायनि साननायनिफ्राय जों उदां मोननो थाखाय जोङो बैफोर दावबायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नोंथां। दा गिबियावहायनो जोङो दावबायनो थाखाय जोङो गावखौनो थाग थियारि बा दावबायनो
दावबायनाय होननानैबुंङोब्ला जोंङो दाबसे जायगायाव थनानै द बे जाहैबाय जायाव द जायनि मा होननो हागौ आरो ज दावनाय आवनाय आवा मा होनो? गोख्रोङै
थाग थियारि खालामखानाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां नङाब्ला जोंहा उनावहाय ओ माखासे जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नोंथां। अब्ला नोंथां आङो आंनि दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ नोंथांजों बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथाङाबो आंबो नोंथांनियाव दावबायनायनि सोमोन्दैहाय
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा जेरै आंनो दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय। थिग बेबायदिनो आं दावबायनाया जोंनि जिउआव सुबुं जिउआव मानो मुलाम्फा बेनि सोमोन्दै आंंबो फोरमायदों। सानबाय आरो नोंथां। दावबायनाया सुबुं माहारिनि जिउआव मोनसे गोनांथार मोनसे बाहागो‌। दा आयदा होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोबा दावबायनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा माने गोबां खोथा बाथ्रा एबा ओ मिथिनो मोननाय खोथाफोरखौ जों मिथिना मोनो आरो नोंथां दावबायनो थांनायनि गेजेरजों जोङो जेरै सासे सुबुङा गावनि दुखु सुखुफोरखौ बावगारलांनो हायो मोनसे रंजानाय लानो हायो। नङा होमब्ला नोंथां माने दावबायनाय समा मोनसे मा होनो जिउनि जाफुंसारनायाव मोनसे गाहाय बिफाव लायो आरो सोरबा सासे सुबुङा मा होनो जिउआव मोनसे दावबायोब्ला गोबां मिथि मोनो। मिथि मोनै खोथाफोरखौ मिथिनानै मोनो जेरै जारिमिनारि जायगा थाङोब्ला जारिमिननि सोमोन्दै मिथिना मोनो आरो मिथिंगायारि एबा मुंदांखा जायगाफोराव थाङोब्ला बेफोर जायगानि सोमोन्दै मिथिना मोनो। आरो बे जायगा ओनसोलनि एबा जायगानि गासैबो जारिमिन बा हिसत्रि फोरनि सोमोन्दै ओ नायबिजिरनाय संनो थाखाय सुबिदा मोनो आरो नोंथां थिग बे बेनिखायनो बैफोर हाबाफारि एबा माबाफोरखौ नोजोर बोनानै सोर सखारफोराबो एबा गभमेन्टयाबो जोंनो मा होनदों मोनसे फराफारियाव एबा सोलोंफारियाव मोनसे ओ फारि हिसाबै थिकि थिसुनानै होखानाय होखानाय जाबाय आरो दानियाव माने दानि गोदान सोलोंथाइ खानथियाव आरो नोंथां बे सोलोंथाइ खानथि गोदान सोलोंथाइ खानथिजों सुबुंफोरखौ एबा फरायसाफोरखौ बेखौनो जौगाखांहोनो नागिरदों बैफोर फरायसालि एबा मुलुगसोलोंसालि गोजौ सोलोंथाइ फरायसालिफोराव बेफोर फराफारियाव सोफानायनि जाहोनानो जाहैबाय फरायसाफोरखौ मा होनो न' सिङावनो थाबाय थानाय बिमा खाय फाइ बिमा बिफाफोरा बेरायनो लाङा फाइ मानो थान होनना बुङोब्ला खायफा गासैबो न'खरफोरनि मा होनो गोनांथिया माने फैसा थाखानि गोनांथियाओ मानो होनो गोरिब जानो हायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो मा बिथांमोना बेरायहोनो लांनो हाया आरो बेनि थाखायनो बे फराफारिखौ फरायसालियाव ओ फराफारियाव फरायसालिनि सोफदेरना होनाय जादों आरो नोंथां बेनिखायनो जों नुनो मोनो जेब्ला जानुवारि डिसेम्बर जायो अब्ला फरायसाफोरखौ गोबां जायगाफोराव बेरायनो लांनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां मानो होनना बुङोला बे सोलोंथाइ दावबायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मोनसे ओनसोलनि सोमोन्दै जों नायबिजिरनो थाखाय खाबु होयो आरो नोंथां बे खाबु होनायनि गेजेर गेजेरजों बे सोलोंसाफोरा गोबां गोदान गियान एबा गोदान सोलोंथाइखौ सोलोंनो मोनो आरो जेरै बे जायगानि ओनसोलनि मिथिंगायारि समायना बे जायगानि उम जारिमिनारिनि सोमोन्दै बे जायगानि समायना समायनानि नुथाय आरो बे जाय ओनसोलनि आबहावारि सोमोनदै फरायसाफोरा नायबिजिरसं संनो खाबु मोनो आरो आरो बे खाबुखौ बे फराफानि गेजेरजों फरायसाफोरखौ होनाय जादों बेबायदिनो फरायसाफोरा गावनि खाबुजों बे खाबुजों नागिरनानै नाय नागिरनो नायबिजिर संनो हानायनि गेजेरजों रंजानायखौबो लानो मोननाय जों नुनो मोनो जेरै ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो नोंथां बे लावखा ओंखाम जाहैनाय गेजेरजों फरायसाफोरनि मेलेमारि नारसिनथायफोराबो खम जायो होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो एबा ओ मा होनो गोनोखो ओ सोलोंथाइ गोनोखो बिगियान बगिरि बिथांमोना बुंदों आरो नोंथां बेनिखायनो बे मा होनो बिदि लांनायनि गेजेरजों फरायसाफोराबो खायफा मेलेमारि नारसिननायफोरा गो मा होनो नोंथां ओ गोमालांनो हमो आरो रंजानायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि बिदिनो समायना नुथायनि गेजेरजों आरोबाव गोदान बारहावा मोननायनि गेजेरजों बेनिखायनो बे ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों थांनायनि दावबायनो थांनायनि गेजेरजों मा होनो फरायसाफोरखौ गोबां मा होनो एसाइनमेन्ट एबा ओ मा होनो प्रजेक्ट फोरखौबो साबमिट खालामनो होनाय जायो मानो होनबा बिथांमोननि बै दावबायानाय गेजेरजों बिथांमोना मा रोंगौथि मोनखो मा ओ बेसेबां मा होनो नोजोरथि दोङो बिथांमोननि मेलेम एबा बिथांमोननि गोसोयाव एबा ब्रेनाव बेखौ नायबिजिरसं बुंनाय जायो बेनिखायनो बे ओ दावबायनायनि गेजेरजों बिथांमोना गासैबो नुनाय मिथिंगायारि नुथाय जायगानि सोमोनदै बफोर जानायनि सोमोनदै सम फारि गासैखौबो नोजोर बोनानै मोनफा मोनफा प्रजेक्ट खौ साबमिट खालामनो थाखाय फरायसा फराफारिनि गेजेरजों फरायसालियाव होनाय जायो नों थां बिनि गेजेरजों सोलोंसाफोरनि गियान आरो सोलोंथाइखौ ओ आरो बिथांमोननि मेलेमारि जौगानाय खौ नायबिजिरसंनो हानायनि खाबुखौ फोरोंगिरिफोरा मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ बे सोलोंथायदि दावबायनाय एबा जायगा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो नोंथां। जेरै न'खरनि न'खरारि ओ एबा फेमिलि दावबायनायनि गेजेरजोंबो न'खराव मोनसे गोजोन गोजोना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै न'खराव गोरोबलायानाय गैयाब्ला गासिबो समाव जों बेबायदि दावबायनो थाङोब्ला मोनसे गोरोब लायनाय एबा न'खराव सोमोन्दोखौ जोंङो बांसिनखौ नुनो मोनो आरो नोन्थां। बेनिखायनो दावबायनाया सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथा। दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनिथासै नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ नोंथां। गोजोन्थों नोंथां औ।